हेल'। हेल'। हेल'। हेल'। नोंथांनिखौ खोनानो मोनाखै हेल'। हेल'।
खोना
औ दासो एसे खोनाहांदोंमोन
औ औ खोनाबाय-खोनाबाय दायो खोनाबाय
औ
नोंथाङा फ्रि बा दा
औ नोंथां दायो आङो फ्रियैनो दङ
अ' दे होनबा जों जाग्रा मुवानि सायाव सावरायनोसै एसे
औ सावरायजागोन नोंथां
नोंथाङा म'बे ओ जाग्रा मुवाखौहाय बांसिनै जानो मोजां मोनो?
ओ ओ जेनेबा नोंथाङा सोंदों जे ओंखामनि अनगायै गुबुन जाग्रा बेखौ ना?
औ औ ओंखामनि अनगायै गुबुन जाग्रा जायखौ जों दायो फार्स पुथो होननाय जायो ना
औ औ नंगौ ओ बेबायदि होननानै बुङोब्ला थ' आङो
फिथा लावदुम बेखौसो बांसिन जानो मोजां मोनो।
औ फिथा लावदुमा दा जोबोद गोथाव जायो। नोंथाङा सिबिंनिखौ गोथावसिन मोनो ना नारि खरनिखौ गोथाव मोनो
ओ आङोहाय गुदुं गुदुङाव नालेंखलनिखौ मोजां मोनो बेनिफ्राय गुसु जायोब्ला सिबिंनिखौबो गोथाव मोनो आरो।
औ।
ओ नोंथांनि फेभ्रेट जाग्रायालाय माथो?
माने गय साब सबखौबो गोथावखौनो मोनो। नाथाय दानि जुगाव जे बांसिन मानसिफोरानो ममफोरबो जानाय जायोना। आंबो माने ममखौ गोथाव मोनो आरो। चिकेन ममखौहाय जोबोर गो गोथाव मोनो आरो दानिया जे अमानि मम बेखौबो गोथाव मोनो आरो। नोंथाङा ममखौ गोथाव मोनो ना मोना?
औ बिनि थावनायखौलाय आङो मोजाङैनो गोथाव मोनो। हाथाय बाजाराव थाङोब्ला बा टाउन सहराव थाङोब्ला ओ बेबायदिनो अपसनेल थायोब्ला माखौ जागोन होनोब्ला आङो बे ममखौनो जानाय जायो आरो जानायालाय।
औ।
उम
आरो सावमिनखौबो आं गोथाव मोनो।नाथाय सावमिनखौ आङो खायफा खायफा दखानावहाय बां बांद्राय थावहोग्रा ओमफ्राय आं बारा मोजां मोना आरो चावमिनखौहाय।
औ।
आरो बारगारफोरखौबो गोथा गोथावानो मोनो मोननाया। नाथाय खायसे खायसे दखानफोरावहाय बारगारफोराव फोरखो बिराद गोरान बनायोना बिसोरो इसेबो क्रिम चिज फोर होआ। बेनिखायनो गोथाव मोनबाङा आरो बेखौबो अर्डार खालामबांनाय जाया।
औ नोंगौ नोंथां
औ।
ओ नैबे दा चावमिन, मम, बारगार बेफोरखौ जानानै नोंथांनि देहाया ओ मोजाङैनो थाबाय थायो ना माबाफोर ओ जेंना जाफेरदों नामा?
माने बेफोरखौ
ओं गेस फोर जायोना बिदि जाफेरदोंना जाफेराखै?
माने बेफोरखौहाय आं जाबाबो माने आङो दैलि जाया आरोना खफथा बा मास मोनसेफोरल' खनसे खननैल' जायो आरोना आङो। माने बे फोर बुस्थुफोरखौहाय बांद्राय जाबाथ' जागोन आरोना माने मालाबा बि दिनो ओ फांसनफोर जायोना लाइक साननै सानथामनि फांसन फुल फांसन कलेजफोरावहाय बे टाइमावहाय बेहाय इसे कन्टिनिउ सानथामसो जानाय जायो आरो आरो बे टाइमावहाय आङो गावखौनो हम दांनानै मोननो हायो आरो गेसफोर जानायखौ नुनो हायो। बा उदि हामाजानाय फोरखौ जों आं नुनो मोनो आरोना गावनियावनो।
औ नंगौ आङो बेनि थाखायनो नैफोरखौहाय बांद्राय मोजां मोना आरो आरो जोङो ससियेल मेडियायाव नुनो मोनो नैबे जिनिसफोराहाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा होननानै जेनेबा थावनायनि थाखायल आरो बिनि थाखाय बेनि थाखायनो आङो बेफोरखौहाय बांद्राय गोसो जाया आरो गोबावजोंहाय जानाय जायो थेवब्लाबो आङो ओ एदम लिमिद दाउ आरो बेफोरखौ जानाया
औ औ बेथ जोबोद मो जांनि बाथ्रा आरो लिमिटयाव जा जानाय आंबो जिसेबां हायो बेखौनो लिमिट खालामनो सेस्था खालामो आरो।
ओं।
औ ओमफ्रायो नोंथाङा ओ फ्राइद चिकेनफोरखौहाय गोथाव मोनो ना चिकेनखौ मैगं बानायबा गोथावसिन मोनो दाउ वेदारखौहाय
ओं। ओरैनोथ नआव संनायखौथ आङो फ्राय गासैखौबो मोजां मोनो बेनिफ्राय। चिकेन होननाय लोगो लोगोनो आं मोनसे गोसोआव फैदों चिकेन पकरा नैबेखौहाय आङो मोजां मोनो आरो ओ नैबेयो देहानि थाखाय मोजाङानो जा गाज्रियानो जा नाथाय आङो नैबे चिकेन पक'रा होननानै बुङोब्ला जोबोर मोजां मोनो आरो। जानो थाखाय
जोबोद गोथाव जायो नोंगौ बे
औ।
आरो बे मा होनो सफ्ट ड्रिंक होनोना जों जायखौ सफ्ट ड्रिंक न सदा ड्रिंक जेरै कका कला फान्टा सिप्राइट बेफोरखौहाय आं जोबोद लोङोमोन। आरो सिगाङाव नाथाय बे देहानि थाखाय गाज्रि स दायो एसे गारनाय जाबाय आरो नोंथाङा बेफोरखौ लोङोना लोङा?
बेफोरखौबो आङो जोबोद लिमिटाव लोङो बेबायदिनो जेनेबा माबा मोनसे गामिफोराव उत्सब जायोब्ला बा स्कुल कलेजाव उत्सब जायोब्ला बेफोरखौ होयो ना? बेफोरावल' लोंनाय आरो बेनिफ्राय माब्लाबा लोगोफोरजों बबावबा बेरायहैयोब्ला जोङो बेफोरखौ जमायै बायनानै लाङो अब्ला बेफोराव लोंनाय जायो आरो नाथाय आङो हारसिङैहाय बेफोरखौ बायनानै लोंनायखौ आङो मोजां मोना आरो आङो बायनानैबो लोंनाय जाया जमायैबा लोंनाय जायो
औ औ बेफोरखौ लोंबाय थाबा जोंहा माने ओ बेगेङाबो गाज्रि जालाङो आरो जोंनि बे बेंनि जे देनसिटि होनो बेयो खमिलाङो आरो जायनि जाहोनाव जोंहा मोदोम सानायफोरा बांसिन जालाङो बैसो जायै सिगाङावनो आरो हा थायाबो दुरबल जालाङो
अ
हाथाय सेवनायफोरा बांसिन जालाङो आरो
ओम औ आरो जोङो औ जोङो आरो खोनानो मोनो निउसाव जोङो नुनो मोनो जे नैफोर बे सफ्टड्रिंकफोरखौहाय बानायनाया बांद्राय साखोन सिखोन नंजोबा होननानै जेनेबा कम्पानि लायै कम्पानि आरो जेरावहाय जोङो नुनो मोनो बायदिसिना गोथै गोथै देहा मोननायफोरखौहाय आरोना अब्ला बेखौ बिनिफ्राय जोङो मिथिनो हायो जे जेसे हायो एसे बिनिफ्राय सांग्रां थानाया जोंनि थाखायनो मोजां होननानै
औ आंबो बेखौनो सानो आरो दानि जाग्रा मुवा जेरै चिपसफोर बेफोरबो जे सब प्ला-'स्टिकाव पेकेजिं खालामजानाय ना बेफोरबो गाज्रि गाज्रि होनजायो आरो देहानि थाखाय जोंथ' आरो मायदि आलु खौ बाहायो माबायदि थावफोरखौ बाहायनाय जायो।
औ। दा बेफोरावहाय जोङो जेरैहाय माब्लाबा एम्बुनि एम्बुखौनो जों मोननो थाङो एम्बु गोथै ओ ननेमा गोथै खांख'मा बेफोरखौ मोननाय जा जादों आरोना?
औ।
उम। जायनिखि जोंनि देहानि थाखाय जोबोर खहा गोनां मोनसे बिस बादि
औ औ आरो आइस क्रिमफोरावबो जों नुनो मोनो निउसफोरावबो जोबोद मा माबा मोनसे से बुस्थुफोर जायखौ जाथावै बुस्थु बेफोरखौ मोननाय आरो।
औ नंगौ बिदिब्ला जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोर जायनिखि सानस'नो हाया जाय नुबानो जानो बियो गाबो बिसोरखौ जोङो एसे ओ सांग्रां होनो हायो आरोना? माब्लाबा समावहाय ओं गोबावजों खनसेफोरजों जानाया लकेलखौ जानाया जेबो नङा नाथाय ओ जानला मोनला ओ नंनायनि नङैनि जाबाय थानायनिफ्राय जोङो हमथानानै लाखिनो हायो आरो।
औ औ आरो जों दा मै न नुनो मोनो ना फुद कालार माने जाग्रा मुवाफोराव खालार होनायफोरा बेबोथ जोबोद मोनसे गाज्रि आ ना बेखौ जोङो बेसेबां हायो जेसेबां हायो बेसेबांनो जोङो बन्द' खालामनांगौ आरो बेफोर फुद कालारिं जानायफोरखौ
औ नंगौ।
जेरै सकलेटफोरावनो जोबोद फुद कालार होनाय जायो।
ओं।
ना बे बेफोरो गाज्रि आरो देहानि थाखा आय
औ बेनिफ्राय आरो ग्रिन मटरावबो फुड कालार होनाय ओ निउसाव जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ।
बेफोरो गाज्रि आरो
औ।
आरो जे दानिया ओ माने सिनिनि जायगायावबो बिदिनो बेेलेग सि माने सिनिनि जायगा याव बेलेक सुइटेनिं प्रदाक्टफोर बाहायोना बेलेग माने गोदै खालामग्राफोर दा बेफोरबा गाज्रि आरोना?
औ नंगौ।
जायखौ जों इसे होबानो माने जोबोद गोदै जायो बेफोर बुस्थुआहाय होबोला।
औ।
फायो जों नुइ नुनो मोनो हटेलफोरावबो खायफा खायफा हटेलफोराव मोनसे थावखौनो हप्ता गाहाम बाहायोना? बेफोरो बिराद गाज्रि होनजायो आरो।
औ नंगौ जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि बेफोरबायदि बाहायनाया। ओरैनोथ' जोङो थावखौहाय खनसे बाहायखांनायनि उनाव आग्लायबाबो बेखौ बाहायनोनो नांखाया। बियो खोनसे बाहायखांनायनि उनाव गाज्रि जाख खायो बियो जेसेबांनिखि आग्लायनानै थाया मानो। औ नोंथां बिदिब्ला जों दिनैनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ औे
औ दे दे।